औ खोनादों। दोंना?
आ खोनादों खोनादों।
औ माने जोंङो बैसागोनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन ना?
अ येस नंगौ दे।
औ दे बैसागोखौ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फालियो एसे फोरमायदो?
बैसागोआ जोंनिया आवगायनि एसे ट्रेडिसना दङ, थेवबो एसे आ एसे आपडेट जादों आरोखि जेन जोंनि फरायसा हान्जाफोरा
उम
फांसन सिस्टेमैसो जालांबाय जोंना तामुलपुराव, थेवबो गामि गफायाव ओ मागिनाय सिस्टेमा जोंहा दाबो दङ ओ खाम, जथाजों मोजाङैनो दामै देयै खिन्थु बे ओ डिजे माबा माबि बेहाय लानानै मोसा सानाया जोंना गामियाव माने बन्द खालामो आरो बेफोरखो एलाव होनाय जाया बिनिफ्राय ए बाखि मोनसे इसे बोरैबा नाङो बेखौ मोनसे गामिनिनो ग्रुपा माखा खासि जायो मालाबा मोनबा मोनद' बिदि ग्रुप जायो दसथायाव लागि जानो नागिरो। बे जिनिसखौ होबथानो थाखाय फाय ओ इसे मालाबा रायजोफोरा लारायनानै डिसि सन लानानै फुरा गामि नाङैनो एक्स‌ देरस घर दुइस घर गामि नाङैनो मोनसेल ग्रुप बानायनानै मोसा होनाया जोबोद माने मेहेरखां जादों आरोखि थांनाय बारबोनाय बोसोरफोराव। बाखि उम -उम नोंथां मोनथिं?
खालामबाय माने बेफोरबायदि ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन। गोबां दल लानानै बा हान्जा लानानै ओ न'खर न'खर मागियो बा हाबो माने बेफो। खौ बन्द खालामनो थाखाय जोंनि माने बेयाव स्टेज प्रग्राम खालामबाय आरो जाहाथे उन्दै उन्दै गथ माखाया। ओ बिदि हानजा लायै हानजा। दा ओ इदि न'खर न'खर जाहाथे दा हाबथों बेखौ लानानै जों गामियाव मोनसे। प्रग्राम बानायो आरो जेराव जों खेला दुला होयो। बेजों लोगोसे गोबां। ओ मा होनगोन ओ खन्थाइ आवरायनाय बा बाथ्रा दानथेलायनाय इफोरखौ लाफायो आरो जों। जों बेयाव उन्दै उन्दैखौल। होया आरो। ओ जोङो बेयाव बैसो। फोरनि सिमा गैया आरो जेहेटु बे। बैसागु नालाय जोंनि रं। जानायनि दिन नालाय। बेयाव जोङो गासिखौबो। ओ बोराय-बुरै बा गथ- गथाइ गासिखौबो रंजानो खाबु होयो आरो माने गासिखौबो बाहागो लानो होयो।
उम उम।
बिनि थाखाय ओ जेब्ला जोंहा ओ बे प्रग्रामा जोबो फांसना जोबनानै थाङो। अब्लाथाय जोङो। खनसेनो ओ गामि गंसेयैनो जोंनियाबो बेबायदिनो ओ न'खर न'खर हाबो आरो जेब्ला बे न खर न'खर हाबनाया जोबो जोंबो बे न'खर न'खर हाबनायाव जोंनाबो बे दोरोङारि आगजुखौनो लानानै ओंखारो आरो माने गामियावनो। अखाय जिहेटु दोरोंआरि आरो आगजुफोरा जेरै ओ खाम-जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौ आरो। ओरैनोथ जोंना गोमालां। नो हमनाय माखासे आगजुफोर दङ बेखौबो जों बोखांफिननो नाजाबाय आरो बोखांफिनबायानो माने लानो हम। खाबायानो जेरै गंगोना। ओ लाइग्रिद आरो। जेर्जें। गा इफोर।
उम।
दा बेफोरख खौ बुरखांफिननाय औ ओ ओमफ्राय बेयो जेब्ला जों नखर नखर बो हाबनाया जोबो अब्ला ओ जोंङो फ्ग्रामा ओ से अक्टनिफ्राय से अक्ट माने मोसौ थुखैनाय संक्रान्ति दिननिफ्रायनो जायो आरो संक्रान्ति दिननिफ्राय लानानै नै थामसिमहालागै जोंनिया बे पग्रामा सोलियो। ओमफाय जेब्ला फांसना जोबनानै थाङो अब्लाथाय नखर नखर हाबबाय बे नखर नखर हाबनाया जे ओ हाबनानै जाखिनि मोनबोदों जोङो सोरनिफ्रायबा माइरं एसे मोनबोयो सोरनिफ्रायबा मैगं थाइगं मोनबोयो सोरनिफ्रायबा एसे एनै रां मोनबोयो बेफोरखौ जमा खालाम नानै ओ जोंना स्नि अक्ट आव बयबो गामि गंसेयैनो ओ खाना जायो आरो ज' गामि गंसेयैनो। ओमफ्राय बे स्नि अक्टआव औ माने जोंनिखै सं औ माने जोंनियाव ओ गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओरैबायदि नुयो संक्रान्ति खालिनो गोखा गोखै मैगं जानाय नुयो। ओमफाय जोंनि जोंनि गामियाव स्नि अक्टखालि गोखा गोखै मैगं जायो आरो बे मागिनानै मोनबोनाय रांजोंनो बेजों लोगोसे आरो गोखा गोखै मैगं जाथावथाव ज ग्रुबै गामियैनो बेफोरबायदि पग्राम बानायो आरो जानाय बे जानायजों लोगोसे आरो बेयाव गोबां बोसोन होलायनायबो थायो ओ सनमान लालायनाय गेदेरफोरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय गेदेरफोरा उन्दैनिफाय बोर लानाय बेफोर नेम दं आरो बेफोरो जोंनिया सि से अक्टआवबो थायो आरो बे बैसागनि स्नि अक्टखालिबो जाहैयो आरो बेफोरबायदि औ नोंथांमोननिखै मोनसे औ माने नोंथांमोननिखै संक्रान्ति दिनाव मादि फालियो बेखौ एसे खिन्थादो दे नोंथाङा।
उम उम
औ संक्रान्ति दिनाव मा मा खालामो माने
आतसा आतसा संक्रान्ति संक्रान्ति माने माखो होनदो बहाय
मोसौ थुखैनाय जे
आतसा आतसा अह दमासि दमासि आ आ दमासि होनना बुङो। आ आ दमासि आ बे दमा खौ बे थ आ नुबो-नुबोखादों किन्तु माबा खौ मा होनो इक जादों इक जादों इख जादोंमोन अके थ आं मा बुंदों? जोंहा आर्लि मरनिंआवनो बेरायफुंजानो सिखारनानै बिदिनखालि माने रंजा बाजा आरोखि हेपि आरो जिहेतु जोंहा आ मोसौ बिहु होनना बुङो बेखो मो सौ बिहु मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुखौ गाजा गोमजायै जों फालिगोन ओ मोसौखौ जों गोदान द्रेस होगोन थुखैगोन मोसौखौ सि-सिबिगोन आरोखि बे हिसाबै एदम फुंनिफ्रायनो सिखारनानै फुरा खामानि दामानियावनो नाङो बिदि लिरस्रो नाय माब माबानाय साफा सुफा खालामनाय एभ्रिथिं खालामनानै ओ आवगायाव जोंनि खाथियावो सेराव माबादोंंमोन मा होनो एसे बिलो टाइपनि दंमोन आरोखि सुइस गेद होनना बुंङो ओरैनो बेहाय ओ बेहाय जयै थांनानै रंजा बाजा जोबोद मोजाङैनो मोसौखौ थुखैयोमोन आरो आं दाबो गोसोखाङो बै उनदै समनि माबाखौ ओ मेमरिसखौ थह बे समाव जोबोद मोजां मोन माने बहरिया थांनानै बाय रंजा-बाजानो आंबो थांबाय खेबसे आं मोसौदों बो थिं जालायनायखौ गोसोआव दों आङो ओ ज बि ह माने दा किन्तु बे माबाया थांला आरो दैहाय जायाबो एसे दैयाबो एसे माबा जाहैबाय ओमफ्राय बिदि थांला आरोखि हा हाखरफोरनो माबा सुहैनाय मोनसे माबा कालसारखौ नुबाय आरोखि हाखर गैयैफोरा माबा दै मथरफोरजों थुखैलाबायनाय बालथिंफोरजोंनो माबानाय बे मोनसे जालांबाय आरोखि आव गाइनि रंजानायखौ बारा मोननो थांला आरो दानिया। ओमफाय ओम ओम
थिं माने संक्रान थि दिनखालि जाखिनि नांगौ माने मोसौ थुखैनायाव जा नि नांगौ बेखौ संक्रान्तिनि सानसे आगोलावनो रि दि खालामना दोनखायो आरो बुथुमनानै दोनजोबखायो जे नोंथाङाथ' मिथिखाय जानो औ मा मा नांगौ माने ओ दिगलिथि बाग्रिखब लाव फान्थाव हायजें हालदै बिदिनो आरो खाथ्रि बिबार इफोरखौ नांगौ नालाय बेफोर खौ सब जोंना सानसे आगोलावनो बुथुमना दोनबाय आरो अ खानायै फुङावनो मोसौ थुखैनोसै समाव बेफोर खौ हानानै हानो हानांगौ ओ मुवाफोरखौ हासिगोन ओमफ्राय माखासेखौ बिदिनो हानानै ओ माला सुनानै लायो। यो आरो आमफ्राय मोसौ खौ जेब्ला थुखैनो लांगोन बे समाव मोसौनि गंआव मा होनो थाव थाव गोथाङा थाव जानाया बेखौ फुननानै होयो। ओमफ्रायो आरो मोदोमावबो फटखा फटखि बे सारायनि हांगारजों बा थौनि हांगार जिखुनु हांगार बिजों थावजों ल मोदोमाव फटखा फटखि फुननानै होयो आरो जेब्ला थुखैनो लांगोन होमब्लास ओमफाय थुखै थुखैखांनानै लाबोनानै थुखैखांनानै जेब्ला ओमफाय थुखैग्रा मानसिया नसिम फैयो मोसौखौथ' ओ गोदोनि दिनावथ' ओ गोबां जाहार दंमोन नालाय हगारनानै दोनहरोमोन जाहार फोराव होखोनानै दोनहरोमोन। दानि दिनावथ' बेफोरबायदि गैला दुब्लि फोरावबो हगारनानै दोननो हाला ओ गासिबो दुब्लियानो आजिखालिथ खालियानो थाला माने खेथिजोंनो दोनबाय थायो आरो। बेफोरबायदि खालि जाला ओ दुब्लियाव खानानै दोनहैयो लामा सामाफोराव माब्लाबा खानानै दोनो जेब्ला खा ओ बेखौ खाखांनानै फैयो अब्ला जोंना मोसौ थुखैग्राया
उम
मा होनो बे जे जों माला सुनानै लादोंमोन ना बेखौ राय दों लानानै बाब्रिखब लानानै ननि ओ साहानि नआव बा बाख्रियाव आरो बाथौआव दं स्कुलाव गासैयावबो थुनानै दोनो आरो बे मालाखौ माला दिगिलिटिफोरखौ औ बेफोरबायदि नेम दं आरो। ओ नोंथाङा फोरमायदो एसे ओ नोंथांमोननि खै से अक्टखालि बैसागनि से अक्टआव मा मा फालियो?
उम उम से अक्थ खालि से अक्ट खालिथ एकदम गिबि गिबियावनो जोंङो आरो देरसिनफोरखौ सनमान होनाय हिसाबै बैसोगोरा फोरखौ खुलुमनाय न'नि बिमा बिफाखौ खुलुमनाय बेयो फारस सोलियो माने आरलि मरनिंआव आमफाय गोदानै गोदानै हाबा जागोदान दरा खैनाफोरा आलासि आलासि माने आदै, मादै बिदि माबाफोरखौ खुलुमहैनाया सोलिथारो आर उम
ओमफाय
बाखि बि बिदिनखालि मोसानाया ओरैबायदि जाया जायोबाबो माबा दावदै बिनाय माबा होनना बुंङो बेखौ ए मोसाग्राफोरा मोसायो खिन्थु एक थारिख खालि इमान मोसाया आरोखि जोंनिया ओमफ्राय दुइ थारिकनिफ्राय खिन्थु फुरा स्टार्ट जायो फुरा सात थारिक आइथिं सात तारिख सिम मोसानोागिरो आरोखि बिदि मोसानानै ओ मोसानोगिरनानै मोसानानै बिसोरो खाना जानाय थ जयैनो जायो जानाया ओमफाय आ माहोनना बुंङो इ बे लोंनाय जानायफोरा जायो आरोखि बैसागो नालाय बेखौ बादा होनो हाया जाहैयो ओमफ्राय ओ
दे बिदिब्ला नोंथां खोनाबायना नोंथां औ माने उनफोराव सम मोनब्ला रायज्लाय रायलायफिननोसै नामा
अ दे थेंक